हेल'?
औ नोंथाङा आंनि रावखौ खोनादों ना?
औ खोनांदों नोंथां।
अ आं नोंथांनिसिम मोनसे आयदा लानानै कल खालामनाय जादोंमोन।
औ।
ओमफ्राय बे आयदायानो जाहैबाय ओम नोंथाङा एनिमे नायना मोजां मोनो ना मोना?
औ आं मोजां मोनो। बांसिनानो आनिमे नायनायानो जायो।
औ, ओमफ्राय मा-मा एनिमे नायना नोंथाङा मोजां मोनो? खोन्थानो हागोन ना?
दा - दासान्दिथ' आङो रिसेन्टलि नायखांनाया ओ बै खिखि थानाया मा मुं मोनबा?
औ बे गिबलि स्टुडिअ' न ना? औ। कस कि कस दिलिभि सारभिस दा
औ बेनोमोन बेनो औ आं मुंखौ एसे बावगारना थादोंमोन।
औ-औ।
नोंथाङा माखौ नायदों दा रिसेन्टलि?
आङो रिसेन्टलि एनिमि याव होनोब्ला आङो डक्टरस डक्टर स्टन नायदोंमोन आरो माने बेयो दाखालि जोब्बाय ओमफ्राय नायनानै जा मोजां मोनदों आं बेखौ
माबायदि स्ट'रिया फोरमायनो हागोन नामा?
अ बेना जाहैबाय माने फुरा बुहुमाव थानाय सुबुंफोरा माने मोनसे स्ट्रन्स पावारजों माने स्टनाव कनभार्ट जाजोबो आरो माने मुरर्तो जाजोबो ओमफ्राय बे डक्टर स्टननि मइेन हिर'नि नामानो जाबाय केरेक्टार नि नामानो जाबाय सेनकु ओमफ्राय बे सेनकुआ बिदिनो माने गावनि गोसोनि उइल पावारजोंनो माने बे माने मुरथिनिफ्राय बे मानसि जाफिननो हायो आरो बेसेबा बोसोरनि उनाव ओमफ्राय बे माने बे जेला मुरथि जानानै दंमोन बे टाइमावनो बेयो सेनकुआ माने काउन्ट खालामोमोन आरो वान वान टु थ्रि बिदिनो बेसेबा ओ क्रर इदि माने काउन काउनटिं खालामदोंमोन आरो ओमफ्राय उनाव बे मुरर्तोनिफ्राय मानसि जायो ओमफ्राय बे गासैबो माने आर्टसनि गासै गासैबो जेसेबां माने पपुलेसन दङ मानसिफोर बेफोर बिसोरखौ बियो माने मानसि मुरथिखौ मानसि खामफिनो होननानै माने स्टेप लायो आरो बे बिदिनो गावनि माने जेलायो मुरतनिफ्राय मानसियाव कनभार्ट जायो ओमफ्राय बियो गावनि बेस्ट फ्रेन्डखौ माने बे नागिरनानै मा होनो बेखौबो मानसियाव कनभार्ट खालामो आरो माने बे जे जि टाइमाव गावो मानसिनि मानसियाव कनभार्ट जादोंमोन बे माने गावनो हारसिंनो माने माने बे मानसिया गोरोंमोन आरो माने साइन्स नि बागै माने बे गोरोंमोन माने साइन्टिस्टयानो आरो बे माने सासे गथ'सोमोन बे बेनो माने उन्दैनिफ्रायनो माने गोरों खामोन आरो बे ओमफ्राय आइकिउ लेभेला हाइमोन बेना ओमफ्राय बे बिदिनो गाव हारसि जोंनो माने माबा माबि क्रियेट खालामनानै ओमफ्राय माने बे गावनो मोनथिनो मोनदोंमोन आरोखि मादि माबाजों बे मुरर्तोनिफ्राय मानसियाव कनभार्ट खालामफिननो हागोन ओमफ्राय बे माने मोनसे लिकुइद बेखौ माने मोनो आरो ओमफ्राय बिसोर माने बेखौ मिरोक मिरकेल वाटार होनना बुङो आरो ओमफ्राय बे खौ बियो माने बे मायबा माबामोन आरो एसिडावनो गोलैयोमोन ओमफ्राय आं नामखौ बावगारबाय बाट बेखौ बिसोरो मिरकेल वाटार होनो बेखौ बियो बे गावनि बेस्ट फ्रेन्डाव सारनानै होयो माने लखबनानै होयो लखबनानै ओमफ्राय बेबो मानसि जाबाय ओमफ्राय बिसोर सानैजोंनो माने जेसेबां मानसि दं बिसोरखौ माने माने मुरतफोरखौ मानसि खालामफिनो आरो बिदि बिदिनो ओमफ्राय उम माने बेनि बे बेनि माने मुरथि बानायनाय माबा बेखौ सोर बानायनाय बे खौ मिथिनो थाखाय बिसोर माने माबायो आरो टाक्स लाय माने प्लेन क्रियेट खालामो आरो ओमफ्राय माने बिदिनो ओमफ्राय उनाव मिथि मोनो कि बे जा बिदि मुरत जाबोनाया बिदि बे मेदिउसा मेदिउसा मोनसे मा होनो जन्थर दङ फिसा रिंबादि बेजोंनो माने मानसिया मुरथि जायो आरो दा फाइभ से सेकेण वान मिटार फाइभ से ओ मि सेकेन्ड एदि होनबाथाय माने मिलिमिटार बिदि बुंबानो माने जायो आरो माने बिदि बुंबानो पावारा स्टार्ट जानानै ओमफ्राय माने मुरथि जायो आरो बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो बिसोरो उनाव मोनथि मोननानै उनाव मोनथि मोननानै मुन सायाव थाङो बिसोरो मुनाव थांनानै ओमफ्राय उनाव थांनानै ओमफ्राय ओ मानसि माने बिसोर उनाव गासैबो मानसिखौ मुरथिनिफ्राय मानसि खालामबाय नालाय ओमफ्राय रकेट बानायो बिसोर बिसोरो ओमफ्राय रकेटजों थांनानै उनाव गा ओ बासायो आरो गासैखौबो माने औ
मोजाङानो बिदिबा
औ ओमफ्राय आंबो माने गिबलि स्टुडियअनि नायनानै मोजां मोनो ओमफ्राय गिब्लि स्टुडिअ' आंनि फेभरेट होननानै बुङोब्ला हाउलस हाउस मुभिं केसेल औ मफ्राय बेजों आरो लोगोसे मोनसे दं फायो स्पिरिटेड आवे होननाय बेसोर मोननि आंनि फेभरेट आरो ओमफ्राय आं माने बांसिन गिबलि स्टुडिअ' नि मुभिसफोरखौनो नायजोबबाय ओ थेवबो बेसोर मोननै आंनि फेभरेट होनजायो आरो
औ
औ
ओमफ्राय नोंथाङा माइ नेभार टुउटुर' नायबाय दा
औ माइनेबाल टटरा नायबाय आङो
आ
आंनाव बिनि माने दङ आरो माने फिगार फिगार दङ आंनि आंनाव बेनि माने मुरथि फिसा दङ तथर'नि माने आंनि लोगोआ क्लस सासे लोगो माने आंनो गिफ्ट होदोंमोन आरो आंनि बार्थडेव अर्दार खालामनानै आं जा हेपि मोनदों आरो टटर'नि होनायखाय
औ मोजाङानो आंनियावबो टट टरनि बेडस दङ दंनाया दावन राइजेस बेनिबो दङ
औ औ
ओमफ्राय नोंथाङा दा असियान एपसखौ नायबाय नामा
स असियान वेभस औ आं नायनो सानदोंमोन ओमफ्राय आं नायथ'वाखै बेखौ आङो नाय नाय जाहैबाय आंथ' किकिस दिडिलिभारि सारभिस नायबाय ओमफ्राय स्पिरिटेड अवे हाउस मुभिं केसेल ओमफ्राय बे माइ नेबारट'टर' नायबाय ओमफ्राय मा होनो बेखौ पनिय' पनिय'खौ बानायनायबाय आं पनिअ'आ पनिय'खौ जा मोजां मोनो ओमफ्राय
प्रिन्सेस मनक'खौ नायबाय नामा नोंथाङा
औ प्रिन्सेस मनकखौ नायदोंमोन आङो
मोजां दा बे आं माने नाय
औ औ।
ओ। अब्ला बिनि स्ट'रिया एसे फोरमायनो हागोन नामा माने सशर्टआव एसे
औ माने आं बिखौ माने औ मा होनदोंमोनलाय प्रिन्सेस मन'क' अ मन'के ओ बे बेखौ आं माने आङो फुल नायनाय जायाखैमोनदां माने आं हाफ नायदोंमोन आरो माने बेयाव ओ सासे सेंग्रा दंमोन ओमफ्राय बे सेंग्राया माने मा जादोंमोनथाय आं माने स्ट'रिखौ बारा गोसोआव गैया आरो ना माने सिख्लाया बेखौ माने नायनो बायोमोन आरो माने ओमफ्राय उनाव माने गोसथोलाङो आरो।
औ माने आं मोजाङै गोसोआव गैया बेखौ माने आं
औ
औ।
आं नायनो सानदों माने आ बेखायनो आं सोंहरनाय जादोंमोन
आङो नायनाया आरो बे मा होनो ओइ दालाय वा वारनिया वार वारनिया
औ ग्रेब
वर्ल्ड वारनिया मामोन बे ओ नामखौनो गोसोआव गैला आङो
ग्रेप अफ दा फायार
औ औ ग्रेभ अफ दा फायार फ्लाइस बे बेखौ आं माने जेला फार्स्ट टाइम नायदोंमोन आं जा गाबदोंमोन आरो आं दाबो नायबा हाय माने गाबनो ओंखारो बेखौ
बेनोमोन नामा नोंथांना फार्स्टआ
औ बेनो फार्स्ट थान जागोन आंनि
आं नायनाया सिगां आ एसे कलेज टाइमाव नायदोंमोन ओ मा मा ना मा मुं मोनथाय जापानाव बिदिनो बम गोलैनायमोन आर ना मोजांमोन
होमबा औ बे बेर फुदजेन जानो हानाय बे
औ औ
औ आंबो नायदोंमोन बेखौ
क्लास रुमाव खोन्थादोंमोन आंना
अ औ आं बेखौ ओ जेला आङो माने पिजिव थायोमोन बेहाय आं नायदोंमोन आरो।
औ जोङो बेखौ क्लास रुमाव खोनन्थिदोंमोन गासैबो गासिबो स्टुडेन्टनो गाबदोंमोन आरो ना।
औ माने दुखुुनांथावथार बेबो माने बेबो माबा मा होनो ग्रेप अफ दा फायारफ्लाइस बायदिनो होनजागोन आरो माने बिराद दुखुुनांथावना बेबो
औ औ एसे सेमानो
औ
मोननैबो ओ एसे मिलायोआनो
माने स्ट'रिया जा माने नोंखौ माने नों गाबनो ओंखाराबाबो नोंखौ गाबहो थारगोनसो गाबहोथारगोन आरो ना बे
औ
मादि मादि थैदोमोन मादोंमोन औ
दाखालि बावैसो आं एसे सिगां माबा एरिएटिखौबो नायदोंमोन।
औ औ ऐरिएटि ओइ उन्दै फिसा फिसा इसोर इसोर एरिटि मोना फिसा फिसा ना दालाय। औ मान माने मानसि गिदिरनि न' सिङाव थायो औ नुदों आंबो।
वेदार ए वेटिवाबो मोजाङानो।
औ माने पुरा माने उम मा होनो गिबलि स्टुदिअ'नि मुभिस फोरानो मोजां गोजा आरो माने आं मोज जां मोनो मानोना बेखौ पुरा बिसोरो आखाइजों आग खिनानै दड्र खालामनानै फुरा हार्डवार्कजों गावनि ओ माने पुरा ओ होजोबनानै माने बानायो आरो बेखो औ औ बेखायनो आं मोजां मोनो बि बिसोरनि बिदि बानायनायखौ नुनानै।
दे अब्ला नोंथां।
औ माने समाबो जाहैबाय नालाय नोंथां जों रायज्लायना आं गोजोननाय थाबाय नोंथां।
आंबो बेखायनो दोननोसै बिदिबा नोंथां।
औ नोंथां दे गोजोन्थों।